हेल'
हेल'
हेलौ औ औ खोनादों ने
औ खोनादो खोनादो
अ दैमुसा बर'
औ दैमुसा बर औ
औ आंनिया एडवार्ड दैमारिलै
औ औ
औ मा गामिनि ब्रादारा मा गामिनि ओ।
आङो बाक्सानि बाक्सा बागानपारा गोलैयो जोंनियाव उम
आं अदालगुरि उदालगुरि ओ उदालगुरि ओ टाउन खाथ थिनि साबखाथिखो खोनादों दां।
ओ बिखौथ' खोनायाखै।
ओ ओ ओ टाउन खाथियावनो टाउननि एसे सोनाबहा जायो। औ उदालगुरि टाउन एसे सोनाबहा जायो।
औ औ औ दे मोजाङानो।
खैदिन जाखो जयेन जानाया केरियायाव
आंथ' दिनैसो जयेन जादो फार्स्ट नै दासो फार्स्ट नोंजो रायलायनो नागिर जादो ना।
आंबो सेम सेम। आंबो एखे ओम ओमफ्राय खबरफोरा बोरै?
खबरफोराथ' आंना मोजाङैनो दङ दासान्दै।
अ आंनाबो मोजाङानो इस सरनि अनायाव।
औ औ बिनि बिनिफ्राय जोङो दा आङो जागायग्रोनो ना नोंथाङा जागायग्रोनो
दे ओ
हायाव
ओ नोंनो बुंग्रोदोदे आंहाथ' बारा एक्सपिरियेन्स बो गैया आंबो एखे सानैबो गोदानसो जाबाय
औ आंनावाबो बेबायाददि गैया होमबाबो आं जागाग्रोनोसै
दे जागोन दे।
उम गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ।
ओ दिनै आङो आबहावानि सोमोन दै रायलायनो थांगासिनो माने नोंथांजों आबहावाया आबहावाया माबायदि बेखौ आङो रायलायनो नागिरदो आरोना दा।
औ औ औ।
ओ दिनै आं आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनो थांगासिनो दं। जाय जोंनि जिउनि मोनसे जे गोनांथार बिथिं आबहावाया माने जोंनि गोनांथार बिथिं।
उम औ औ।
आबहावायानो आबहावाया जोंनि सोरगिदिं जेरावबो बेंखननानै दोङो जेरै बेयाव
मोननैबो जिब जु-जुनार मुवाफोरा जोंनिया गोसारनानै दोंङो जेरै मानसि
उम
जिब जुनार दाउ बिफां लाइफां बायदिफोरा जोंनि बे आबहावायाव गोसारनानै दोङो आरो जोङो जेरै बेयाव ओ बार दै हा सान्दुं गासैबो जोंनि आबहावायावनो गोलैयो बारहावा बेफोरो मोनसे जोंनि
हावा ओं
उम बे गास सैबो गुदि मुवाफोरानो जोंनि बुहुमाव जिउखौ हेफाजाब होयो आरो जों ओ जिउ खुंनायाव हेफाजाब जिब जुनार जेनेबा ओ मिथिंगायारि बिफां लाइफां जों जयैनो बेफोरखो मिलायनानैसो जोङो थांनानै दोङो ना बेबायदिनो आरो उम रायनानै जोङो जोङो बेयो जों-जोंखो ओ आबहावायाव जोङो गोग्गो आबहावा मोनब्लासो जोङो मोजाङै थांनानै थागोन जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो ओ मोजां बार मोनबासो जोङो मोजाङै थांना थागोन
उम
बे हां लानायावनि थाखाय गोग्गो बार नांगौ जायो जोंनि थाखाय ना
उम
लोंनो थाखाय दै जानो थाखाय आदार बेफोरबो जोंनि सब आबहावायावनो गोलैजोबो सोरगिदिं जोंनो नांगौ जायो आरो ओमफ्राय जोंनो गोग्गो आबहावाया जोंनि थाखाय बहुद गोनांथि आरो जिउ खुंनायाव जोङो गोगाब हावा नङाब्ला जोङो थांनानै थानो गोब्राब जागोन आरो जेनेबा बेबायदिनो आबहावाया ओरैनोथ' जोंनि आ मोननै रोखोमनि दङ
उम
बेयाव जोंनिया मा दोङो मिथिंगायारि आबहावा होननानै जोङो मिथिनानै मोनो जेराव जोङो मि मिथिंगायारियाफो आफो जोंना जेराव अरन दैमा दैसा बिफां लाइफां बिफां बेफोर गोलैबाय जिब जुनार बेफोर गोलैबाय मिथिंगायारियाव ओमफाय नैथियाव जाबाय जोङो मानसि मानसिजों बानाय जानाय जेरै लामा बिल्दिंफोर फरायसालिफोर बेखो जोङो बानायनाय बेनिखायनो जोंनिया बेखौ जोङो मानसिजों बानायनाय आबहावा बुंनाय जायो मोननै बेफोरखिनियानो अबावबब हेन्दमेन जाहैबाय जोङो
उम
जों दिनै आथिखालाव नुनो मोनो आबहावायाव गोबां जेंनाफोरखौ मोगा मोगि उम मोग मोगा मोगि जेंना नुनो मोनो जोङो जेरै जेरै जोङो बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय एबा हागा हाग्रा दानस्रांनायनि थाखायबो जोंनियाव बेखौ गुबुंले नुनो मोनो दा जोंनियाव सोलिबाय था थानायाव प्लास्टिक खहा सोमजियो बेबादिनो बोथोरनि सोलायनायाबो मिथिंगाखौ खहा खालामो
उम
खालामगासिनो दङ आरो ना बोथोरनि सोलायनायाबो खहा खालामगासिनो दोङो
बेन्थन दायो बिदिन्थन जादों दा नै इउरपफोर बायदियाव माबायदि गरम जादों बे ओरैनो जायाखै गाव मानसिया गाव आंनि मिस्टेकनि थाखाय बेफोरखौ जादों आरो मासे मानसिया खालाम खालामनाय मिस्टेकफोरनि थाखाय ओम इसोराथ' गासैखौबो सिस्टेमेटिक बानायखादोंमोन मा होनना बुंगोन गावजों गाव सोनारलायनाय ओ मानसिया गाव हारसिङै थांनानै थाया मानसिनो थांना थानो थाखाय अक्सिजेन नांगौ जायो आरो बे अक्सिजेनखौ बिफां लाइफाङासो होयो। नाथाय मानसिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय दान्दिसे संसाराव बांसिन मोननो थाखाय बिफां लाइफांफोरखो अरनबारिफोरखौ एवस्रांनानै बिल्डिं बानायदों बेनिफ्राय ओ थाखा फैसा हा मोननो थाखाय खामानिफोर मावदों जायनि थाखाय इनबेलेन्स जानानै दायो बेबायदि जादों। दों आरो दा नै खोनाफेरै इउरपफोर बायदियाव गरमदों मानसि फ्रा थैग्लुंदों एस सि बाहायिफोरा बाहायनो गोनां जादों। लामाफोरा गलिदों बेफोरबायदि आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि इण्डियायाव जिसां खिनि गरम बिनिस्राय बेनोसो खमसो अब्लाबो माने बेसोरनियाव माने एदजास्ट जायाखै आरो जायनि थाखाय बिसोरो नियाव जिहेतु आगोलाव थान्दासोमोन ना खिन्थु दायो माने एसे गरमखौनो सैज्य खालामनो हायो बेबायदि जादों आरो जार्मान फ्रान्स बेफोराव बेफोरबायदि आरो मानसि सिया मानसिनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों आरो बेफोरो दिनै जोंनियावबो बेबायदिनो जायो जोंनि इण्डियायावबो दा रिसेन्टलि निउसाव नुजाबाय थादों बे मेघालयानि मा बरनि हाट बेबो थ' इसां मोजां जागासोमोन बेफोरो किन्थु मा होनना बुंगोन कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय बे मा होना मा होनना बुंगोन बेखौ पलुसन बेफोरदोंनो ओम बेफोरो गाज्रि जाजोबबाय आरो ओम गारि मथर कारखा ना बेफोरबायदि आरो बेफोरजों लाबोदोंनो माने जिसेबांखिनि जादों सब मानसियानो खालामजोबदों आरो मानसिया मानसियानो खालामजुबदों खिन्थु दायो नै बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो फेसबुकफोराव माबाफोराव आरो मानसिया जेराव थायो बेसो बिराद गाज्रि जायागाफोरा खिन्थु जेराव जिब जुनार थायो बेफोरसो साफा जायगाफोरा जेबो गाज्रि गैयै मिथिंगा समायना मिथिंगा आरो खिन्थु जेराव मानसि थायो बेयावसो गाज्रि दा जो जों बाहायनो रोङा मानो रोङा बेफोरावबोथ' पलिउसन जायो। सयल पलिउसन वाटार पलिउसन एयार पलुसन बेफोर गाससिबो बेनिफ्रायनो जाजोबगोना बेफोरो सब मानसिनि गोरोन्थिनि थाख जाजोबदों आरो एसांखिनि जादों दायो मा होनना बुंगोन टेक्न'लजिनि नामाव गोदान गो दान माबा दिहुनदों बेफोरबो गोहोम खो ख्लैदों मा होनना बुंगोन फाइब जि सिकजि जेसे बांनो दिहुनगोन जेसेबांनो मानसिया गावनो खहा खालामना लागोन आरो डेभेलपमेन्टनि नामाव जेसेबांखिनि मडार्न बेफोरो जागोन आरो
बेनि थाखायनो जोंङो आबहावाखौ रैखाथि होनाया जोंनि थाखाय मावनांगौ हाबा आरो जों मानसिनिनो जों जेने बा जों आबहा अ
उम दा मा होनना बुंगोन जोंङो फाइभ जुनाव जोंङो बयबो मिथियो अवार्ल्ड इनभाइरनमेन्ट दे जोंङो मा खालामो मानसिफोरा बा सरकारा दो जास्ट बै दिनावल बिफां बिराद गायफ्लायो दो बेलेग दिनाव जोंङो दान्नायासो बारासो जायो जे बे दिनावल' नङा आरो गावनि जिबनखौ गावनि भबिसतखौ सानोबा जों बेलेग दिनावबो गुबुन दिनफोरावबो जोंङो बिफां लाइफांखौ जों गायनांगौ आरो
जों बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफांखौ जों गायबाबल' जाया जोंङो जोथोन थोनबो लानो रोंनांगोन गायनानै नोंङो दोनबाय थायोब्ला जोंङो बेफोरखो बोरमाया जालांगोनो गोसो जालांगोन बेखौ जोंङो जो जोथोनैबो लालांबाय थानांगोन गायनायजोंल' जायाना जेनेबा बिनि थाखायनो जोंङो जोथोनबो ला लांबाय थानांगोन जोंङो जेरै आबहावाखौ जोंङो रैखाथिहोबावनाय प्लास्टिकफोरखौ जोङो बाहायफिननाय बाहायफिननानै जोंङो प्लास्टिकफोरखौ जोंङो आबहावाखौ मोजाङाव गोग्गोआव लाबोनो हायो आरो जोंङो आरो दै मोब्लिब जोंङो बेफोरखौबो रैखाथि खालामो खालामनानै दाखोर दालाफोरखौ जोंङो साखोन सिखोन खालामनानै जोंङो सोरगिदिं जोंङो साखोन सिखोन लाखिनो हायो माने जोंङो मानसियानो सोरजिनाय नलाय जोंङो मानसियानो जों बेखौ खामानिखौ माव हानांगोन आरो हबा जोंनि थाखाय आबहावानि थाखाय जोंहा गोग्गो आबहावा मोनगोन माना जोंना थांना थानायाव जोंनिया मा होनगोन बेखौ ओ खहस जागोन आरो
ओ दा नै ओहो मानसिया मानसिया सिखारनायनिफ्राय उन्दुनायसिम एसां खिनि बुस्थुफोरजों बाहायो बे गासैबो बुंनो थाङोब्ला मिथि गानिफ्रायनो मोननाय गोजा जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय बेबोथ बबेबा मोनसे मिथिंगानि बुस्थुनिफ्राय बानायनायसोना बेफोरो बेनिखायनो जोंङो जेसेबां हायो जोंनि मिथिंगाखौ प्रटेक खालामनाया जोंनि बिबान आरो दा जों मा मावनो हायो दा मस्ट इम्परटेन्ट जों नुहरोबा बिफां गायनायखौ जों नुहरो बेखौ जोथोनलानायखो जों नुहरो जोंनि कारेन्टफोर इलेक्ट्रिसिटि जि बाहायनाय बेखौ जोंङो मा होनना बुंगोन जेसेबां हायो हिसाबनि बाहायनाय आरो जोंङो दैफोरखौ जों हिसाबनि बाहायनांगोन दैफोरखो जों हिसाबनि बाहायनांगोन आरो बेफोरखौ जोंङो साफा लाखिनो जोंङो नाजानांगोन बेफोरबायादि आरो दा जोंङो हमनानै ला बिफां दोनै गायोब्ला बेयो देरनो थाखाय गोबां बोसोर नांगौ जायो खिन्थु बे बिफांखौनो जोंङो। गोबां खम गायो खिन्थु जोंङो दाननायाबा हले। गोबां दानबाय थायो आरो जोंसो दानाखै जानो हागौ खिन्थु जाय। फ्रानिखि बिजनेसमेनफोर जायफ्रा। दंफांनि बिजनेस मावो बिसोरो दैलि दानबाय थायोना। जायनि थाखाय गरमा गरमा बोसोरै बारायलांबाय थादों आरो। मोनसे समायाव थार्टिफर डिग्रिल'मोन मोनसे समायाव थार्टि इट थांबाय दाथ' दिल्ली। बायायदियाव फिफटिनि खाथियाव सहैनाय बेबायदि गरम जाबाय आरो बे। बेफोरबायदि गरमाव बारायलांबाय थायोब्ला मानसि थांना थानाया गोबां गोब्राब जागोन आरो। दा मानसिया गाव थांना थानो थाखाय गावनो बेब'स्था खालामना लानांगोन आरो। बे मिथिंगाखौ प्रटेक्ट खालामनाय जायो।